औ खोनादों दे नोंथां
आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथांनाव सम दङबा
औ नोंथां दं दे
दा जाय आयदानि सायाव सावरायनो आं नोंथांखौ कल खालामदों। बे आयदायानो जाबाय जोंनि बर'नि जौ संनाय हुदा जोङो जौखौ बबे समनिफ्राय संबोदों बा मानो सङो बा माबोरै माबोरै जौखौ संनाय जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां जौ। खौ जोङो बुंनो थाङोब्लाथ' गोदोनिफ्रायनो बाहायबोनाया बुंजागोन आरो जोङो गोदो बायदि हाबाफोराव जेरैबायदि जोङो हाथासुनि बायदिफोरावबो बाहायबोखादोंमोन बेनिखायनो जों दासिमबो बाहायनायाय बेखौ नुयो आरो। जोङो मागो बा लावखार ओंखाम जानाय आरो बैसागु फोरबोफोरावबो जोङो बाहायनायखौ बेखौ नुयो आरो।
औ।
बिब्दिनो जोङो दासिमबो बाहायनायखौ नुबाय थायो आरो बेबायदिनो जोङो जौखौ माबोरै बनायो होनोब्ला जोङो। जखौ' बायदि माइरंफोरनिफ्राय बानायनाय जायो जेरैबायदि जोङो। न'निनो माइरं नङाब्ला सालानि माइरं नङाब्ला जोङो। जौखौ बायदि मोदोमनाय बा गोदैफोरनि थाखाय जोङो माइरं गोसोमनि नङाब्ला माइब्रा माइरं मिनि आरो खायसेखौ जोसा माइरंजोंबो बानायनायखौ नुदों आरो। बिब्दिनो जोङो जौखौ मोननै रोखोमनि बानायनायखौ नुदों जेरैबायदि जौ गोरान आरो जौ गिसि आरो बेखौ बनायनो गिबियावनो जोंनो एमावनि गोनां जायो आरो खौ जोङो माबोरै बनायो होनोब्ला एमावलायनायावबो जोंनो माइरंनि गोनांथि जायो बेखौ जोङो गिबियावनो सोमनानै दोनग्रोनाय जायो आरो दसे सम सोमना दोनखांनाय नि उनाव बेखौ सुनानै लाना थौफोराव दोननाय जायो आरो। बेनि उनाव जोङो औ मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरैबायदि। खोना बिलाइ थाल खान्थाल बिलाइ आरो आनारस बिलाइ आरो दाउस्रि आइथिें थेमा बिलाइ बायदि होनाय जायो आरो जाहाथे एमावा गोदै जानाय बायदि बिब्दिनो जोङो बेखौ जा माइरं लानाय बेखौ बेजों देफानाय जायो आरो जोङो खायसेबो बेखौ दिंखियाव नङाब्ला खायसेखौ उलार फलाव देनायखौ नुदों आरो बिब्दिनो बेखौ देखांनानै जोङो बेवहाय एसे दै फोननानै बेखौ दालाफोराव लानानै जोङो लगायग्रोनानै बेखौ लारु बायदि गथा गथा खालामनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बानायखांनानै दोननाय जा एमाव गोरान बेखौबो जोङो सिफ्रुनानै बेवहाय जोङो सायाव सारनानै होनाय जायो आरो बेनि उनाव बेखौ जोङो मोजाङै ला खायसे जायगाफोराव जोङो मोजां जायगा नायनानै बेखौ सायाव जिफोर खोबनानै आरो सायाव जिगाबफोरखौ होनानै जोङो मोजाङै फोराननाय जायो आरो बेखौ जेब्ला बियो रानो अब्ला जोङो खायसेखौ जो द'फोराव नङाब्ला बथलफोराव सोनानै दोननायखौ नुदों बिब्दिनो जोङो जौ बानायनो गोनांब्लाबो माइरंनि गोनांथि जायो आरो खायसेखौ जोङो सालानि माइरंखौ बाहायनाय नुदों खायसेखौ आरो न'नि माइरंफोरखौबो बाहायनायखौ नुदों आरो बिब्दिनो जोङो जौ गोरान बनायनो गोनांब्ला गिबियावनो माइरंखौ ओंखाम बायदि संनानै लानाय जायो आरो बिब्दि संखांनानै जोङो बेखौ गुवार प्लास्टिकफोराव दिहुनन्ना लानानै बेवहाय गुसु जानो थाखाय एसे दै सारनानैबो होनाय जायो आरो बेनि उनाव जब्ला बियो गुसु जायो अब्ला जोङो बेवहाय बनाय खानानै लानाय ए मावखौ जोङो सिफ्रुनानै बेवहाय लगायनाय जायो आरो।
उम
बेखौ लगायखांनानै जोङो सानथाम बा सानब्रैनि थाखाय बेखौ खोबनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे बियो रोसि ओंखार खारोबा बियो सेवो एसे बेनि उनाव बेखौ जोङो बोखांनानै खान्थाफोराव लानानै बेवहाय एसे दै होनाय जायो आरो। जाहाथे बियो हराव बेखौ जौ गोरान बानायनो जाहाथे बेयो सिङाव थांनानै खामथाबि बायदि बेनि उनाव जोङो जौ गोरान बानायनो गोनांबोला मोनथाम गोनां मोनथाम जिनिसनि गोनांथि जायो। जेरैबायदिथ' जोंना गाहायाव खान्था थाखाबाय बिब्दिनो गेजेराव फायला बा पाइपफोर बायदि थाबाय आरो सायाव मोनसे खान्था होनानै बेवहाय आरोबाव दै होनाय जायो आरो।
उम
बिब्दिनो जोंना जौ गोरानखौ बानायनाय जायो आरो जोङो जौ गोरानखौबो बि बिदिनो जोङो बायदि हाबाफोराव बा जोङो बैसागुफोराव बा मागोफोरावबो जोङो बाहायनायखौ नुयो आरो। बिब्दिनो जोंना जौ गिसिखौबो बिब्दिनो जेरै माइब्राफोरजों बानायोब्ला जोङो बेवहाय एमुखौ एसे खम होनाय जायो आरो। जाहाथे जुमाया एसे गोदै जानाय बायदि बेनि उनाव जोङो जौखौ माइरं गोसोमनिफ्रायबो बानायनाय नुदों आरो नोंथां बेफोरखौ जोङो गोदो बांसिन आबाद फोथारफोराव माव आबाद फोथारफोराव खामानि मावोब्ला जोङो मेंनायफोरखौ खारनो थाखाय बांसिन बाहायनायखौ नुयोमोन आरो। नाथाय जोङो बेखौ बाहायनायखौ एसेबां मोजां होननानै साननो हानाय नङा आरो। आरो जोङो बेखौ खायसे आइजोफोरखौ गावनि न'खरखौ सालायनो थाखायबो बाहायनायखौ नुदों आरो। आरो न'खराव जेरै अमा बायदिफोर फिसियोब्ला बेवहायबो जोङो जा थालांनाय अफ्रि बायदिफोरखौ जोङो बाहायनाय जायो आरो।
उम
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावबो बे बिदि जौफोरखौ बानायनाय जायोना नोंथाङा फोरमायनो हागोन
औ नोंथां औ हागोन नोंथां। बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जौ लोंनाय हुदाया दंखायो। दा बे जौखौ अबे समनिफ्राय लोंबोदों बेखौ जों रोखायै बुंनो हाया। नाथाय फंसे खोथाखौ बुंनो हायो जे जाय समनिफ्राय बर'फ्रा गामि गायसननानै समाज दानानै संसार जाबोलायनो रोंदोंमोन बै समनिफ्रायनो बर'फोरखौ जौ लोंबोदों होननानै जों बुंनो हायो। दा गोदोनि समावहाय जौखौहाय जोङो नुनो मोनोमोन बा खोनानो मोनोमोन। दि माखासे बर' सुबुंफोरा सानाव सानफा थोलो खामानि दामानि मावनानै बेलासि समावहाय बिलिफां समाव बिदिनो मेंगानायनि एसे एसे जौ बिदैफोरखौ लोंबोनायनि हुदा दङमोन। नाथाय आथिखाल समावहाय जोङो गोबांथार जौ लोंनानै न'खरफोरखौ सिलिंखार जालांनायफोरखौसो जों नुनो मोनबाय। गो दोनि दिनावहाय जोंहा एसे मुलि हिसाबैबो जों बाहायनाय जायोमोन जौ बि दै लोङोब्ला जोंना मेंनाय देहाया एसे थाजिमबो मोनोमोन बिनि थाखायनो जोंहा जौ गिसिफोरखौहाय संनानै लोंनाय जायोमोन। दा बिनि अनगायैबो जोंहा गुबुन गुबुन माखासे धोरोमारि फोरबोफोरावबो जों लोंनाय जायो जेरै बाथौ धोरोमनि साय सालामलामि फुजा होनाय गारजा फुजा होनाय बा खेराइ होनाय बेजोंनो लोगोसे गुबुन गुबुन माखासे ओ फुजाफोरावहाय जौ लोंनायनि माखासे हुदाफोर दङ। बिनि अनगायैबो जोंहा जोंनि बर'नि मोनसे एंगारनो हायै बर'नि देरसिन फोरबो बैसागु फोरबोआव जोंहा माइब्रानि माथानि जोसानि गोबां गुबुन गुबुन जौ लोंनाय माखासे हुदाफोर दङ बाव जोंना जौमागिलायनाय लोंनाय हुदाफोर आरो बिनि अनगायैबो जोंहा जेरै माखासे गुबुन गुबुन फोरबोफोर जेरै मागो दमासि बैफोर फोरबोफोरावबो जोङो बर'फोरखौहाय जौ लोंनाय नुनो मोननाय जायो। बिनि अनगायैबो जोंहा गोदो गोदाय जोंहा बिदिनो खामला हाजिरा होनायनि हुदा गैयामोन नोंथां जोङो जेरैहाय जोङो थुरिनि न'खौ जोंहा बांसिन लुनाय जायोमोन गोदोहाय दा बै थुरिफोरनि न' लुनाय समावहाय जोंहा उखुम एलाबनाय इन्जुर दुमनाय बिदिनो गुबुन गुबुन खामानिफोरनि माखासे सावरि लिंनाय हुदा दङमोन दा बैबायदि सावरि लिंनायफोराव जोङो बैफोर जौफोरखौहाय जोंहा लोंनाय जायो। दा जौखौ बर'नि गुबै जौ होनोब्ला जोंना जौ गोरान आरो जौ गिसिखौनो जों बुंनो हायो। दा जौ गिसिखौ जेरै दहाय नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो माइरंनिफ्राय जोंहा ओंखाम बायदि संगोरनानै बेखौ खुरननानै एमाव फुननानै जोंहा दोननाय जायो बेनि उनाव सप्तासे बा सानब्रै सानबानि उनावहाय बेनिफ्राय बिदै ओंखारनाय जायो बेखौनो जौ गिसि दा बेनो जौ गिसि बे जौ गिसिनिफ्रायनो जोंहा आरो जौ गोरान दिरुननायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। जेरै जौ गोरान दिरुननो थाखाय जोंहा गिबियावनो जोंहा दनिं बिथाङा होननाय बदि थौवा थाखाबाय गिबियावनो अफ्रि खास्ला दोननाय थौ थाबाय बे खास्ला दोननाय थौनि सायावनो आरो जोंहा मोनसे आइजें होनाय जायो। बेखौ जोंनिथिंजाय मोख्रा खर' होनना बुंनाय जायो। गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रावजों बुंनो हागौ नाथाय जोंनियाव मोख्रा खर' बुंनाय जायो। दा मोख्रा खर'आ जाबाय खिथुआव बेना गब्लुंनाय थायो। बे गब्लुंनाया जाबाय बै अफ्रिनिफ्राय बे खफ' दावखोनो थाखाय खफ' दा होनायनि उनाव गेजेरावहाय थोरसि बायदिखौ खानानै होनाय जायो जाहाथे बै फवा सुग्लायनानै बे थोरसियाव गनानै जाहाथे ओरै पाइपजों गलाङो बेबायदिनो आरो मोख्रा खर'नि सायाव जोंहा गंसे थौ दोनबावनाय जायो बेबायदिनो जोङो जौखौहाय बै अफ्रिनिफ्राय जेनाखि गबनाय खफ' बै खफननिफ्राय सुग्लायनानै जेखिनि दै ओंखारनाय बेनो जाबाय जौ गोरान दा जौ गोराना गिबियाव एक नाम्बार ओंखारगोरो ए एक नाम्बारा बांसिन गोसा जायो बिनि उनाव दुइ नाम्बार थिन नाम्बार बिदिनो ओंखार होबाय ओंगखारहोखांनायनि उनावहाय एक नाम्बार ज लगायनानै बेफोरनो लोंबाय बेबायदिनो बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जौ लोंनाय हुदाफोरखौ जों नुबोनो मोनदों आथिखाल समाव जों गोबांथार लाइमोनफोरखौबो जों जौ लोंनाय नुनो मोनसै गाव गावनि सोलोंथाइ बि आथिंखौ गारनानै गाव गावनि जिउनि माखासे थांखिफोरखौ होसोनायनिफ्राय गुबुन लामाथिं थांनानै गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन जौ लोंनाय जेरै गोदान बोसोरफोराव बैसागु बोथोरफोराव फुजा मेलाफ्राव जोंनि लाइमोनफोरखौसो बांसिन आथिखाल समावहाय जौ जों जौ लोंनायखौ नुनो मोनसै। गोदोनि दिनाव जों जेरैबायदि मुलि बायदि बाहाय फदोंमोन नाथाय आथिखाल समाव जोङो रंजानाय बाजानायफ्रावसो जों जौखौहाय बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै। बे जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद गाज्रि हुदा दा नोंथांनाव आं मोनसे कुइसन खालामनि जोङो जौखौ जों माबायदि लोङोब्ला जोंनि समाजा मोजां जागोन बिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां जौखौ जोङो औ जोङो जौखौथ' गोदो नोंथाङा जिे फोरमायलांबाय मुलि बायदि बाहायोमोन होननानै बिदियैनो जोङो दासिम समावबो बाहायोब्ला मोजां बा जोङो बिब्दिखौ बाहायथाराबाबो मोजां आरो मानो बुङो अब्ला जोङो दानि समाव गोबां लाइमोनफोरखौ बिब्दि बाहायनानै गावनि जिउखौनो फोजोबना लानाय बा गावनि सोलोंथाइनि फारसे गोसो होआलासे बेसे बेथिंल' गोसो होनानै गावखौनो सिलिंखार खालामना लानायखौबो नुदों आरो बेनि बेखायनो बेखौ बाहायथारिैयाबो मोजां आरो। नाथाय जोङो खायसेखौ न'खरनि गोनांथिनि थाखायबो बाहायनायखौ नुयो आरो।
औ
औ
नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय दिनैनि आयदाखौ बेखिनियानो दोनथ'नोसै नामा?
ं नो सावरायानो जबोदजोन मोन सावाय नोंथां औ